औ नोंथां आ दास खोनाबैदना
अ नोंथाङा माबाफोर मावगासिनो दं नामा नोंथां
आंथ' जेबो मावाखै
अ नोंथाङा फ्रि मोन नामा
औ औ दाहाथलसोसन्थ फ्रि
अ अब्लालाय आं नोंथांजों मोनसे आयदायावसो सावरायनो
सल' सल
दा आइदिायानो जाहैदों बेरायनायनि सायावमोन
औ औ औ औ आं बिथाङा माने आं आंनाव सोंनो आरो बेरायनाय मानायनि आयदायाव ओमफ्राय आंजों दसे सम सावरायना
औ दा बिदिनो हमना ला नोंथाङा बे बबे बबे जायगायाव बेरायखोबा बबे बबे स्टेट द अबा आसामनियावनो नर्थ इस्टआवनो बुङोब्ला बबाव बबाव बेरायखो बा नर्थ इस्टनि बाहेरावबो बेरायहैबाय जानो हाबाय नोंथाङा दा अबे अबाव बेरायखो नोंथाङा एसे बेरायनायनि सोमोन्दै
आस्सा आंथ' बेरायनायालाय बेरायो आं एसे गोबावजों माने सटेट बारो माबलाबा औ जायगायाव बुं बे बेायो जोंना जायगायावबो माने खाथि खा खाथि खाला बेरायनो थाखाय मोजां मोजां सम समायना बागान बा हाजो हाला दङ बेफोराव जोङो ओरै हाजो हाला आरो दैमा बेफोराव जोङो सम सम बेरायो रनो पिकनिक बा पार्टि खालायो लोगोफोरजों आरो आंथ' माने एसे बेरायनानैबो बहुद आं मोजां मोन खायो माने बेरायनो लुबैबाय थाखायो नालाय बिनि सायाव जों माने हारसिंल' नङा जोङो ग्रुप साब्रै साबा बिदिनो लोगो नांनानै बेरायो आरो
दाथ' बेरायनायनि सायाव माने जोङो बेरायनाय होनबा जोङो माने जायगायाल' थानानै बेरायनाय नङा आरो माने जों गुबुन गुबुन जायगा माने नायनो हानाय बा जोङो गोदान गोदान नुनो हानायनि थाखायसो जों बेरायो नोङालाय
नंगौ नोंथाङा नंगौ सैथो।
ओमफ्राय बे-बे-बेरायनायनि जाहोना जाहैबाय जों माने मोजां माने मोजां आइडिया लानो बा जायगाफोरखौ माबायदि नुयो बा माबायदि बे जायगाया बेफोरखौ माने एक्सप्लर खालायनो नागिरो आरो बिनि सायाव जोङो जोंनि माइन्द अफ जायो बेरायबाथ' जोङो न'आवल' थाबाय थाबा जाया जों जायगा नायनांगौ जों माने गुबुन गुबुन जायगानि लोगोफोर नायनांगौ जों सिनाखि जानांगौ बे बेफोरबायदि बुहुद बहुत मोजां माने जोंनावहाय जायो आरो जोंनि थाखाय बिदि बेरायनाय मानायफोरा आरो बेनि सायाव जोङो बेलेक माने जोङो बेरायनो होनबा जों बेलेगनि माने गुबुन जाथि बा हारिनि बेफोरनि जोङो नियम निथि जोङो मोनथियो जाया गोजान जायगायाव थाङोबा जोङो आरो जों मिथिनो मोनो जे बेरायनानै जों माबायदि मोनो जोङो बेफोरखौ माने ज' जमा जमा जों थाङो जों इन्ट्रेस्ट नाङो इन्जय खालायो। आरो लोगोजों लोगो जोङो रायलायो आरो जायगाफोरखौ जोङो नायनानै जोङो लोगोफोरनो खोन्थाफिनो जे जायगा समायना मोजां अन्थाइ जायगा बा बाला जायगा बा दैमा बेफोर दुगैनो थाखाय मोजां बा बेरायनो थाखाय मोजां फट' साफायनो थाखाय मोजां इदि होननानै जोङो माने गाव गावजों गाव रायलायलायो बा खोन्थालायो गुबुन सासे खोन्थायायोबा जों थांनो लुुबैयो बा एसे माने जोंगोनाबा लोगोयाबो थांनो लुबैयो बिदिनो आरो बेरायनायनि माने जोंखौहाय मोजां मोनहोयो गोसोनि गोसोआवहाय बेरायबाथाय
औ
दाथ' नोंथां नोंथ' होननाया बिसेनोसै बिथाङा आरो माबाफोर माने बेरायनो सायाव नों जि मिथियो खोन्थाफिना होनो हागोन आंनो
आंबो बारा बेरायाखै जायगाफोर नोंथां आंबो एसे एनैल' बेरायदों। आङो बिदिनो आं जोंनि बे नर्थ इस्ट जायखौ जोङो सेभेन सिस्टार्स होननानै मि थिनो हायो बा बे जोंनि उम इण्डियानि गेटवे बा लामा
औ
दा जोंनि नर्थ इस्टआवनो आङो बे मोननैसोल' जायगा बेरायदों आरो नर्थ इस्टनि बाहेरावबो बेरायनो सानना दंमोन आङो जेरै ओरै साउथ इणडियाखैहाय ओ जोबोद मोजां मोजां जायगा दं बेरायनोहाय दायो आङो नर्थ इस्टआवहाय मोननैसो जायगा बेरायदोंमोन बेनि सोमोन्दै आं ना जायगाफोरखौ एसे फोरमायना होनोसै नामा।
औ हो बिथाङा एसे फोरमायना होलाय आंनि
दायो नर्थ इस्टआवथ' बुङोब्ला गोबां समायना समायना जायगा दं बिदिनो अ हाजो दैसा दैमा दंफां लाइफां बेफोरजों अ सोरगिदिं बेम्फब जुबनाय आरो बिदिनो गोबां थान्दा-थान्दा जायगाबो दं। अ गरम बोथोरावबो थान्दा थाग्रा जायगा दङ नर्थ इस्टनि सिङावनो जोङो बे जायगायाव थांनोहाय अ माने जोङो बुङोब्ला बाहेराव थांलाय नांला आरो जोङो बे जोंनि नर्थ इस्टआवनो बे रायनो हागोन गरम बोथोराव जों थान्दा जायगायाव थांनो लुबैदोंब्ला दा बांसिनानो बेखौ मिथिया माने मा बुङो आरो ना अ नर्थ इस्टआव बारा बिदि इण्डियानि मानसिफोरा बारा मिथिया जि समायना- समायना जायगा दं मा दं होनना नै दाथ' जायगाफोरानो गोबां समायना जेरै- टावां जाबाय बमदिला जाबाय दिरां जाबाय मेथुखा जाबाय सिक्किम जाबाय आरो बिदिनो मेरला जायगा दंबावो आंनाव द गोसोआवसो फैख'वाखै बा बुंख'नो आङो दा बिदिनो खाथियाव बुङोब्ला जिर'बो दं। जिर'हाय अ जाहैबाय अ अरुणचल प्रदेश स्टेटनि बा अरुणाचल प्रदेशआव दङ दा बे जिर' होननाया गोबां समायना जायगाबो मोनसे जोंनि नर्थ इस्टनि बेवहाय जोङो गोबां-गोबां रोखोमनि अ दंफां लाइफां बा फुल गोदान-गोदान नुनो मोनो जिहेथु जोंनि आसामाव नुनो मोना। जोंनि गामिफोराव नुनो मोना बिदिनो आंबो दं फां लाइफां अ बा फुल बा बिसोरनि अ माइ गायनायनि स्टाइलखौ नुनानै आंबो एसे गोमोहांदों गोमोहाबदोंमोन। इस-इसोरथ' हाजोनि मानसिसो नालाय बा हाजोआवसो बिसोरो बांसिन थानाय जायो नालाय हाजो गोजौ गोजौ आवसो अ लामा बा न' हाजोआव दा बिदिनो बिसोरो माइखौबोहाय हा-हाजो गोजौआवनो गायो जाहैबाय बिदिनो थाखो-थाखो-थाखो बायदि ओ हालेवसिगोन बा बानायसिगोन ओमफाय बिदिनो थाखो थाखो माइ गायसिगोन ओमफाय माइ गायखांबा गायखांनानै माइयाहाय देरबा जोबोद समायना नुसिगोन आरो बुंख' हायो आरोना नोंथां मा बुंबावनो दा बिदिनो ओमफाय बिसिना माइ ओ माइखौ हानाय स्टाइलाबो बेलेक थार आरो बिसोरो ओ डाइरेक्ट माबा लाखायो ओ। खादा बायदि लाखायो बिखुङाव बाखायो खादा बायदि ओमफ्राय माइ हानानै डाइरेक्ट बि सोरो बुस्रोथ खायो माइखौहाय बे खादा बायदि लानायाव बिखुं उनथिं माने बिसोरो हालौ आ बिसोरो माने मा होनो इखौ ओ मारा होला आरोना जेनेबा इसोर डाइरेक्ट बि बिखुङाव बे बास्केट बायदि लानायाव बेखौ माइ हाबाथाय बुस्रोदखायो जाहैबाय होमबा ओरै माइआ स्र' स्र' बे बास्केटाव हाबबाय ओमफ्राय ओरै बेखौ गारहरबाय नारा बायदिखौ आरो नारा जासिगोन आरोखि जेनबा बुङोब्ला। दा बिदिनो रोखोम रोखोम समायना समायना दंफां लाइफांबो नुनो मोनो जोंनि जिर' जायगायावनो दा बुङोब्ला बिदिनो ओ फाइन दंफां ओ चेरि ब्लसम फुल बा बिदिनो ओ खिबि खिबिनि बागान नुनो मोनगोन जोङो आरो रोखोम रोखोम जेरै ओ वाइन किबि वाइन लकेल वाइन फेक्ट'रि बिदि रोखोम रोखोमनि जों नुनो मोनो जिर'आवहाय बा बिदिनो ओ गोबां समायना समायना दैसा दं, दैमा दं,
औ
जोबोद मोजां नुयो आरोना नोंथां बुंनो इसिनि हायाबोहाय ओ बेलेग रोखोमनि जायो ओमफाय औवाफोरखौबो माने बेलेग रोखोमनि नुखायो फिसा फिसा फिसा फिसा नुनोनो मोना आरो जेनेबा जेनेबा जेराव जेरावबो बा बेलेग जायगाफोराव माने नुनो थाङा बारा होननांसिगोन
औ ओमफाय माने जायगा गुसु ना गरम जायो बे जायगाया
उम बे जायगायावथ' नोंथां दायो दा जोंनिथिं गरम बोथोर जाना दंना दाथ' हजों थान्दासो नोंथां खिन्थु सानाव एसे गरम जानो हानाय, नाथाय हराव गोजांखायो हराव खुनु खोथा गैया गोजांखायो हराव जिर'आवहाय
जायगायानो गोजांनाय जायगा माने
औ सान्दुं दुंब्ला नों सान्दुंआव ओ थाबायबाय थाबा बा खारबाय थाबा गरमगोन जाहै ओ जानो हानाय सानावहाय नाथाय हरावथ' खुनु खोथा गैया गोजांखायो नोंथां। नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा नोंथां?
बेफोर जायगायाव थांनो माने माबायदि माबायदि सिस्टेम खालामनांगौ जों? थांनोबा
थाङोब्लाथ' नोंथां ओ गोबां ओ गोबां ओम माबा दं ओ मटर गारि बा बिदिनो खम फैसायाव मोनहैनो लुगैदोंबाथ' जोङो बासजोंबो थांनो हायो नोंथां नोङो बासनिफ्राय गाखोदो ओरै डाइरेक्ट ओ माबासिम थांखायो बासआथ' गोबां ओरै अरुनाचल दिस्ट्रिक्ट जोबथासिम खारखायो बासआथ' नों बे मोनसे बासावहाय टिकेट बुक खालामनानै थांनो हागोन ओमफ्राय बिदिनो नोङो पास सास बानायनांगोन। माबा बानायनांगोन दा नोंथाङा बासनिफ्रायबो खमसिन फैसा थांनो लुगैदोंबा बा आरामाव थांनो लुगैदोंबा नोंथाङाहाय ट्रेनजोंबो थां थांजायो। ट्रेनावहाय नोंथाङा आराम उन्दुलांनो हागोन। ट्रेन आवथ' गोबां सुबिदा दं जेरै जोङो मबाइलबो सार्स होनो हागोन। उनदुलांनोबो हागोन ट्रेन आव जों आरो मोखां सोखांबो सुलांनो हागोन बा बाहेरायावबो थांनो हागोन जों ट्रेनजों थाङोब्ला गोबां सुबिदा
फैसायाबो खम जाहैगोन आरो ना?
औ नोंथां औ औ
आतसा दा आरो दा बिथांनिसिम बे औ माने खोनानानै आंबो जोबोद बेरायनो लुबैफिनबाय दा बिथाङा जि खोनथादों जायगानि बिखय आंबो माने उनसिम थांनाय जायोबा मिथि मिथिनो हासिगोन दा बेफोरबायदि बे जायगाखौ नायनो लुुबैयो सबबो बिनि थाखायनो माने आंबो उन समाव थांनाय जानो हागौ। दा दाथ' समाबो जाबाय आं बिथांनिसिम उनफोरावहाय खबर लागोन दे। दा होमबा बे बे समसिमनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे नोंथां गोजोनथों।